हेल' नोंथां
नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे
आं नोंथांनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि ह सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों मान दा नोंथानाव सम दंना
औ नोंथां हागोन दे
आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदोंमोन बे आयदानो जाबाय जनि सुबुं माहारिनि दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन न हेल'
द
आ खोनादों ना
अ खोनाबाय दे।
जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दावबायनायनि सोमोन्दै होनोब्ला गिबियावनो जोंना गोदोनि समखौ लानानै बुंनांगोन नङा होमबा दा गोदोनि समाव एबा दानि समाव फारागथिखौ बुंनोसै आङो जेनेबा गोदोनि समाव जोङो बांसिनानो आबै आबौनिफ्राय खोनानाय खोनानानै एबा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला गोदोनि समावहाय ओ गारि मथर बिदि बायदिसिना दानि समाव जेरैबायदिहाय ससे जेरावखि थांनो जायाखै माने बांसिन गारि मथरबो लानानै थांनायखौ नुयो नङा होमबा? जेनेबा थाबायनानै थानायखौ नुनो मोनला नाथाय गोदोनि सम समाव सोलोंथाइ लानायानो जायाखै म बा जा खामानिय जायाखै मानो बिथांमोनखौ जोङो थाबायनानै थांनायखौ एबा गोजान गोजानाव जेरावखि जाया मानो थाबायना थांनायखौ नुयोमोन नाथाय थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो गंफा गंनै साइकेल लोगोसे मोखौ गारि दङ'मोन होननानै खोनानो मोनदों आरो नाथाय बिनि गेजेरजोंबो बिथांमोना ओ थाबायनाय हुदाखौ जोबोरैनो माने जे जेसेबांखि गोजान जाया मानो थाबायनानै थांनायखौनो बांसिन खोनानो मोन्दोंमोन एबा नुदोंमोन आरो नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदिनो थाबायना थांब्लाबो बिथांमोना मालाबाबो लोरबां जायामोन एबा देहानि जेबो गाज्रि जानायखौ बेफोरबायदि नुवामोननो आरो नाथाय ओ बिथांमोना माने बिदि थाबायनाय हुदा थानायनि थाखाय जेब्लायबो बिथां मोना ओ माने जानाय लोंनायनि फारसेनो नायनो थाङोब्ला बिथांमोनहा गोदोनि समावहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोन्नाय बायदिसिनाखौनो नागिरनानै जायोमोन एबा जेबो मुलि बायदिसिना बाहायै गावनो मावनानै गावनो जानाय बिदि ओ गावनियाव गैयै खौ गुबुननो हरनाय आरो गुबुनाव ओ गैयैखौ बिथाङा हरनाय बिदि सोलाय सोलु खालामनानै जा जालायनाय लोगोसेनो जेबो मुलि बायदिसिना बाहायै मैगं थाइगं जानायनि थाखायनो एबा दाना बायदिसिना खौनो बुंनो थाङोबा बिथांमोना हाग्रानिफ्रायनो गुरना जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना जेब्लायबो जेबो बिथांमोना देहानि खहाबो जायामोन आरो जोबोद थाबायोमोनबो नालाय बिनि थाखाय बेखायनो बिथांमोननि देहाया जोबोर मोजां मोन आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मावनोबो जेेनामोन ए बा जेरावखि जायामोन मानो थाबायनोबो जेनामोन नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्ला ससे समखौनो एबा ससे लामाखौनो थाबायनो जोबोद मेंनायखौ नुयो एबा मेंनाय मो नो नङा होनबा? जोंनो ससे लामा थांनोब्लाबो जोंनो गारि मटरनि बाहायनायखौ नुनो मोनो एबा जेरावखि थाङाखै मानो जोङो बांसिनानो गारि मटर लानानै दावबायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा बेनि लोगोसेनो जोंना बेफोरबायदि ओ थांनायखायनो एबा बेफोरबायदि बांसिन माने गोरलैयैनो मावनायखायनो जोंना खम समनि गेजेराव मोनहैनायखौ नायनायावनो माने जोंनि देहाया लासै लासै लोरबां जानो हमनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो आरो बायदिसिना बेमार बायदिसिना आजारखौबो जानायखौबो नुनो मोनो जानाय लोगो नाय लोगोसेनोआरो दानि समाव बांसिन मानसिफोरखौ माने थाबायनाय बिदि बायदिसिना ओ मावनायखौ बा रा नुनो मोनला आरो ओ बिनि गेजेरजोंनो अब्लाबो जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय ए बा मोजाङै नायनो थाखाय जोङो अरायबो गावनो माने एक्सारसाइस खालामनांगौ मोजाङै गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनांगो बायदिसिना थाबायनांगौ माने गोदोनि रखमै बेफोरबायदि हुदाखौ ओ‌ जेब्लायबो गारनाङा आरो दा दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां औ।
औ
दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायखौनो जोङो दावबाय नाय होननानै बुङो बे दावबायनाया गोदोनि दिनावहाय बांद्राय दानि बायदि गारि मथर गैयैनि जाहोनाव मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय जोङो बांसिन आइथिंजोंनो थाबायनानै थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ जाय फोरा एसे ओ न'खराव दङ थाखा फैसा दङ। बेफोरो साइकेल बायनानै ओ दावबायोमोन नाथाय जायफोरा गैया बिसोर आइथिंजोंनो थांनानै दावबायहैनो गोनां जायोमोन हाथाय बाजारफोरा गोदोनि दिनाव खाथि खालायाव गैबाङैनि जाहोनाव जोबोद गोजान गोजान गोदोनि सुबुंफोरा हाथाय बाजारफोरावहाय थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नोंथां ओ थिग बेबा दिनो जोंहा ओ हाथाइ बाजाराव माबा मोन मोनसे मुवा बेसाद फानहैनोब्लाबो ओ जोंहा लेर लेर बानानै एबा बाननानै फानहैनो गोनां जायोमोन। माइ मिलाव हैनोब्लाबो जोंहा बाननानै माइफोरखौ बाननानै हैनो गोनां जायोमोन ओ बिनि थाखायनो गोदोनि दिनावहाय गोबां दुखु खस्थ'जों गोदोनि सुबुंफ्रा दावबायबोयोमोन नाथाय राजा महाराजानि दिनावहाय गोदो एसे गरायफोरजों दावबायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नोंथां। ओ गराइ गेजेरजोंनो आरो जायफोरा एसे धोनि रां रुफा गोनां बैसोर सुबुंफोराबो न'खराव माफा माफा गराय लानानै गोदोनि दिनावहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो दावबाय लांनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबांथार माखासे खम समनि गेजेरावनो दावबायनो हानाय बिगियाननि आदबफोरजों जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो दिहुननानै लानो हाबाय जेरै अख्रांजों दावबायग्रा एयारप्लेन हेलिकप्टार आरो लैथोजों दावबायग्रा जाहाज हाजों दावबायग्रा गारि मथर रेलगारि ट्रेन बेफोर फोरखौहाय जोङो दिहुननानै लानो रोंबाय मोनसे जायगानि फ्राय गुबुन मोनसे दावबायहैनो थाखाय जोंहा जेरैबायदि खम समनि गेजेरावनो जोङो दावबायसिननो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो लैथोजों जावबायनाय जाहाजनि गेजेरजोंनो जोङो खम समनि गेजेराव बांसिनै दावबायनो हायो। जेरै आरो बेनिफ्राय नैथि नैथियाव जोङो बांसिन दावबायनो हायो होननानै बुङोब्ला अख्रांसाजों अख्रांमाजों दावबायग्रा जेरै एयारफ्लेन हेलिकप्टार बेफोरनि गेजेरजों जोङो थाब दावबायनो हायो गोदोनि दिनावहायथ' बेफोरबायदि गैयैनि जाहोनाव जोङो गोबां से घन्टा नै घन्टानि गेजेराव मोनहैनांगौखौनो जोङो ओ बा घन्टा गाहाम जि घन्टा गाहाम लायोमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय आथिखाल समाव जोङो जोंनि आसाम हादरसानिफ्राय जोङो दिल्लीसिम थांनोब्लाबो जोंहा ओ नै थाम घन्टानि गेजेरावनो जोंहा सहैनो हायो नाथाय जोङो फोरजों जुदि जावबायोब्ला जोंहा साननै सानथाम लानो गोनां जायो बिदिनो सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे साबफिन हामसिन ओ गोख्रैसिन जोङो दिरुनन्नानै लानो हाबोदों।
औ
ओ बेबादिनो जोङो ओ दावबायबोदों नाथाय गोदोनि दिन नावहाय जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव ओ गोबांथार बेफोरबादिनो जों खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जों दावबायदों जेरै थाबायनो थाखायबो जोङो लामा मोजां गैयामोन अखा जुदि हायोब्ला दैज्लां बोथ थोराव गोबांथार हाब्रु दै बिदि जायोमोन लामाफ्रा। ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा गोबां खस्थ' जायोमोन।
ओ हाब्रु दैब्रुजों गासोमलांनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो दैमा दैसाफ्राव बारनो थाखायबो जोंहा गंसे दालां गैजायामोन जायनि थाखाय जों गोथौ गोथौ दै खौबो जोङो बारसोम लांनो गोनां जायोमोन बारसोमलांनानै जोङो दावबायलांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि समावहाय जोंहा गोदान गोदान ओ माखासे बिरोंदामिनारि आदब खायदाजों बिगियाननि आदब खायदाजों